हेलौ नोंथां
ओ हेल' नोंथां नोंथाङा दा मा खालामदों?
आङो दा नै नोंथां दुब्लि बारियाव एसे
आं नै नोंथां दुब्लि बारियाव एसे जना दंबाय थायो माने बोथोराबो गरम नालाय एसे बार जाफायदो मोनानि।
आं नोंथांनियाव बेनि थाखायनो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां ओ नोंथांनियाव एसे सोलोंथाइनि सोमोन्दै सोंनो हागौमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां सोंजागोन नोंथां।
नोंथाङा फोरो ओ सोलोंथाइनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ नोंथां सोलोंथाइ बुङोब्ला जोङो जायखौ जोङो औ उन्दैनिफ्रायनो सोलोंबोनानै जों जा गियान मोनबोनो हायो बेखौनो जों गनाय जायो आरो गुबैयै सोलोंथाइया जोंना ओरैबाय दि जेराव जों सासे ओ सुबुङा जोनोम जानायनिफ्राय लानानै बियो बिमा औ बिमा बिफानिफ्राय सोलोंनानै मोनो जा बेफोरबायदिनो बियो देरनायनि उनाव जा फरायसालिफोराव थांनानै जा सोलोंथाइ लायो बेखौबो जोङो गुबै सोलोंथाइ हिसाबै हमनाय जायो जेराव ओ फरायसालिफोराव थांनानै
बिथाङा माने उम माने गुबैयै बाथ्रा राय रायज्लायनायनि नेमफोरखौ बाज जाया बेखौ बिथाङा लिरनो बा फरायनो सोलोंजेनो बेखौ जोङो
औ औ।
गुदि सोलोंथायनिफ्रायनो लाजेनो। दा जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय ओरैबायदि गा सुबुंफोरा फरायनायनि गेजेरजों बा मानसि माहारिया फरायनायनि गेजेरजों ओ ओरैबायदि दावगानो हादों दानि बे मुगायाव बे फरायनाय नङाब्लानो माने सोलों थाय गैयाब्लानो गासैबो बिथिङाव माने उन जानानै थानांगौ नोंथां। दा फरायनायखौ जोङो ओरैबायदि
उन्दैनिफ्रायनो ला लाखिलाङो जेराव सासे सोलोंथाइ गैयि सिया माने ओरैबादि उननि गावनि संसार जानायाव ओ माने खोमसि जानानै थानो गोनां जायो सासे सोलोंथाइ गैयै मानसिया। बिथाङा सोलोंथाइ गैयाब्ला माने मोनफ्रोमबो बिथिङावनो थगायजानानै थानायजों लोगोसे बिथाङा गावनि जानाय जाय गावनिबा इयुन जिउखौ माने खोमसि बायदि सान ओ मोनहैयो बिथाङा। माने फारफ्रोमबो बिथिङाव थगायजानाय बा सोर जोंबा ओ बायदिसिना बिथिङाव रां रुफा खामायनाय फ्रोमबो बायदिसिना बिथिङाव सोलोंथाइ गैयाब्ला माने उन जानानै थानांगौ खोमसि जानानै थानांगौ आरो नोंथां दा सोलोंथायाइखौ जों ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों आथिखाल बे मुगायाव। ओ गोबां बिथिङाव जोंनि माने बुहुमा दावगालांगासिनो दङ सोलोंथा थाइनि गेजेरजोंनो ओ सोलोंथाइनि थाखायनो। ओ सासे सुबुङा माने। डक्टर इन्जिनियार बा बेबायदि ओ। सासे गिदिर प्रफिसार आइ पि एस आइ एस पुलिस अफ फीसार बेफोरबायदि गोबां जाहैनाय सोंलोंथाइनि गेजेरजों दा बेफोरबायदि। सोलोंथाइ लानायनि था ओ लानो थाखायबो जोंनो माने उम गुबैयै सासे सु सुबुङा माने बेबायदि गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंनो रांखान्थिनिबो गोनांथि जायो। ओ जोङो बेफोरबायदि सोलोंथाइ लानो। थाखाय रां रुफानिबो गोबां ओ। आंखालथि बा गोनांथिखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोरबायदि गोबां फो ओ रां होनानै जोङो सोलोंथाइखौ लायोबो गोबां सुबुङानो बा बेफोरबादि रां होनानै सोलोंथाइ लानो बेजोंनो गोबां जाफुंसार जानायखौबो जों नुनो मोनो। दा सोलोंथाइखौ जोङो।
ओ उन्दैनिफ्रायनो लानांगौबा जोंनि सोलोंथाइया जोबोद गोनांथिथार जों सुबुं माहारिनि थाखाय खाय औ जोङो सोलोंथाइ थायोब्लासो जोंहा
औ नोंगौ।
माहाजोनबा जोङो गाज्रि साननाय गाज्रि खामानि मावनाय ओ गाज्रि बिथिंनिफ्राय जोङो ओ मोनफ्रोमबो बिथिंफाय जोङो मोजां लामाथिं थांनांगोन बा गाज्रिखौ जों गारनो हागोन सोलोंथाइ थायोब्ला। दा सोलोंथाइ गोनां मोनसे समाजाबो थिग बेबायदिनो मोजां जायो जेब्ला सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोर थायोब्ला बे मोनसे समाज जाबा मोनसे समाजाबो मोजां गोग्गो जालाङो जेराव उन्दै उन्दै फरायसा बा उन्दै उन्दै गथफोरखौ सोलोंथाइनि बिथिं फारसे गोबां गियान होनानै बिथांमोननो बोसोननि बिबुंथि होनानै जोङो ओ समाजखौ मोजाङै गोग्गोयै लां लांनो हायो। ओ बेबायदिनो नखरावबो जोंहा ओ सोलोंथाइ गोनां सुबुं थायोब्ला गंसे नखराव नखरा ओरैबायदि ओ गोजों जाहैयो उनाव थांनानै बिथांनि नखरा माने सोलोंथाइजों माने उम गासिबो माने नखरनि गासैबो सुबुंफोरा माने बुजिलायनाय बा बिनि साननाय हनायफोरा ओ गोथां गोथौ जायो माने सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरनि साननाय हनायफोरा दा बेबायदिनो सोलोंथाइखौ जोङो गारनानै दोननो हाया जेराव सोलोंथाइ गैयाब्लानो ओ सासे सुबुङा माने गावनि मोनसे लाइफ केरियारखौ दानानै लानो हानाय नङा। दा सोलोंथाइजों जोंहा जोबोद ओ गोनांथिथार जोंखौ सोलोंथाइजों जोंहा गोबां खामानि मावनो हायो सोलोंथाइ लानानै जोङो जेरैबायदि सोलोंथाइया जोंनिया गोबां रोखोम थायो जेराव जोङो खायसेखौ जोङो फरायनानैबो मोननो हायो लानो हायो सोलोंथाइ जेराव जोङो ओ फरायलाबसिनो खायसे सोलोंथाइ जों मोननो हायो। दा बेबायदि सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव जोङो
औव गुबुन गुबुन सोलोंथाइ थायो जेरै जोङो ओ लेखा फरा बिजाब फरायनानै जोङो जानो हायो। बेबायदिनो सोलोंथाइखौ लानानै जोङो गोबां बाथ्रा सावरायनो हायो आरो नोंथां। दा सोलोंथाइखौ जोङो माब्लाबाबो गारनो बा जोंनि ओ गासै सुबुंफोरा सोलोंथाइनि होन माने सोलोंथाइजोंनो जों सोलोंथाइजोंसो जोङो माने मोनसे गावनि थांनांगौ लामा गोथों लामाखौ जोङो सोलोंथाइ लाब्लासो जोङो बे लामाखौ जों गाज्रि ना मोजां बेखौ बि जिरना नायनो हायो आरोना नोंथां। बेखायनो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोनांथिथार जों सोलोंथाइ लानानैसो बे ओ बुहुमनि गासै बिथिंखौ जोङो बा बुहुमनि गासै जायगाखौनो जोङो मोजाङै नायहरनो हागोन आरो ना नोंथां। दा नोंथांनिसिम बेखौनो फोरमाय हरबाय नोंथां सोलोंथाइनि सोमोन्दै। औ नोंथां, नोंथांखौबो आङो ए से नोंथांनिफ्रायबो आं एसे फोरमायनाहोनो थाखाय आं सोलोंथाइनि बिथिङाव नोंथांखौ आ खावलायहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां, ओ दा सोलोंथाइ होननानै बुंबा दा जोङो मा नसि माहारिया बा- ओ सासे गथ' फिसायाव उन्दैनिफ्रायनो जा सोलोंबोबाय खाम जानायनिफ्राय ला नानै, बाथ्रा बुंनायनिफ्राय लानानै, ओ गाव नि सानना हनाय बेफोरबो सोलोंथाइ आरोना मोनसे
औ,
मोनसे सोलोंथाया ओ आयदाफोर थायो जेनेबा ओ सासे जेनबा सावगारि आखिनाय बा